हेलौ
औ नोंथां अखाहादों।
अ मा खालामदो नोंथाङा
नै नोंथां ओरैनो दं थयो जिरायनानैसो
अ न'आवनो दंना नोंथाङा
औ न'आवनो दं नोंथां।
अ माबाफोर मावदो नामा नोंथाङा
ओइ जेबो मावाखै नै ओरैनो जिरायला बायनानै दं आरो
ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा।
ओंखाम जाखांबायमोन ओं सानजौफुनि ओंखाम जाखांबायमोन।
औ माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायलायनो एबा सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ देलाय बुंलाय मा आंनि सायाव नोंथां
जेनेबा टाउन सहर आरो गामि एरियानि जेनेबा बिसोर फारागथिखौ नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनो हागोन र होना ओ होनो थिनमोन औ नोंथां दे एसे बुंलाय नोंथां जेनेबा गामि ओनसोलाव बांसिन थानो मोजां ना ना टाउन सहराव बांसिन थानो मोजां नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथां
फोरमायदों आं बुंगोन जेनेबा गामि ओनसोल आरो टाउन सोहोरनि बागै एसे बुंग्राय से आं बेनिफ्राय अबाव मोनसेयाव थानो मोजां मोनो बेखौनो आं फोरमायनानै होगोन नोंथांनो
औ औ नोंथां दे बुंलाय।
टाउन सहर होनोब्लाथ' गोबां जेनेबा गारि मथर गोजौ गोजौ न' दारिमिनफोरजों बुंफबना थानाय मोनसे जायगा नङा होमब नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ औ नोंथां औ
गोबां जाब जाब न' आरो बारहावायाबो एसे गरम जायो टाउन ओनसोलफोराव मानो होनोब्ला माने बिराद गारि मथर खारो दुंहाव थासारि जायो बिब्दिनो बायदि बायदि जेनेब्ला दाखोर दालाफ्राबो टाउन सहावफोराव आं जेनेब्ला बांसिनानो नुनो मोननाय जायो मानोना टाउन स हर फोराव माने बेफोरखौ गारनो जायगा गैयि बेखाय बिसोर माने ज दोनथुमनानै उनाव खनसेनो ज सावो खोमाखौ आं माने होनना मिथिनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ आरो माने जोंहा गामि ओनसोल होनोब्लाथ जोबोद जेनेबा समायना रमायना बिफां लाइफांफोरजों बुंबबनो थानाय माने मोनसे मिथिंगाजों बुंफबाय थानाय हाजो हालाजों बेंखनजानाय मोनसे गामि ओनसोला बिदि जायो आरो नथां गामि ओनसोलाव माने जोङो ज ज बिब्दिनो थालायो ज ज रायजो खुंनानै थालायो आरो रावबो रावजों जेबो जेनेबा बिदिनो खुसियै थालायनो हाय र्र गान गान फनो जेनोब्ला आं बुंगोन लामा सामाफोरा एसे गाज्रि जायो होननानै आं सानो आरो जेनेबा अखा अखा हायोब्ला जोङो गामि ओनसोलफोरनि लामाफोरा एसे हाब्रु जानो हमो नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ दायो बिब्दिनो गामि ओनसोलफोरावथ जोंहा दैनि आंखालबो बांद्राय जाया गोबां जों दै मोनो आरो ओरैजाय गामि ओनसोलफोराव जोंहा गोबां आबादफोर मावनाय जायो आबाद फोथारफोर दङ बिफां लाइफां गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरबो दङ फिथाइ सामथाइनि बागान बिदिनो साफात बाग बागान गय बागान जुखाम बागान फाथो बागान बेफोरबायदिखौ माने जोंङो गामि ओनसोलफोराव नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बेल नंङा सहरखौ बुंनो थाङोब्लाथ टाउन सहराबो मोजां फारसेथिं जेनेबा टाउन सहरफोरावहाय गोबां मान माहाजोन मानसिफोरखौ जों बांसिनै थानायखौ नुनो मोनो मानोना टाउन सहरफोराव जेनेबा जेनिबो आंखाल गैयाबो जायो होननानै आं मिथिनाय जायो जेनेबा जोंहा टाउन सहर नांगौ दिनि जोंनि जे सानफ्रामबोनि जिउआव सोलिजाबाय थानाय मुवाफोर बेसादफोर बे बेफोरखौ जों माने टाउन सहरफोराव बांसिनै मोननाय जायो आरोना नोंथां ।
औ नोंथां औ औ
औ आरो टाउन सहरफोराव आं मिथिनो मोनो जेनेबा दैफोरनि आंखाला एसे गोब्राब। टाउन सहरफोराव थाग्रा मानसिफोराथ बांसिनानो गावनि जानाय आदारखौ अर जों एबा गेसजोंसो संनानै जायो होननानै आं खोनायो आरो गेसफोरावनो बांसिन संनानै जायो आरो बिसोरो ना।
औ नोंथां औ
बिसोरनि
थानाय जानाय जेनेबा जिउ खुंनाय राहाया एसे बेलेग जायो बेफोरनि टाउन सहरफोरनि मानसिफोरा एबा सुबुंफोरा गासैबो माने सरकारि साख्रिफोर माने बेयाव बांसिन मावो होननानै आं खोनायो आरो ओरैजाय जोंनि गामि ओनसोलनि फोर बांसिनानो माने आबाद फोथारफोराव आबादफोर मावो बिब्दिनो
जेनेबा बायदि बायदि खेथिफोर मावो मैगं थाइगंनि बायदि बायदि जेनेबा बिसोरो मावनानै जानानै थायो आरो नोंथां
औ नोंगौ
औ आरो जेनेब्ला टाउन सहरनि बागै गोबां बाथ्रा फोर दंबावो बेखौथ बुंनानै फोजोबनो हाया टाउन सहरफोराव माने जोंहा गारिफोरनि गनाय उखुन्दैफोर आरो दारिमिनफोरनि गबोनाय बारहावाफोरा माने उखुन्दैफोरा टाउन सहराव माने मा होनगोन बेफोरखौ जेनेब्ला बांसिनै खुवा बायदि मोनसे थायो आरो बारहावाफोरा एसे गाज्रि जायो होननानै मिथिनो मोनो आरो टाउन सहरफोराव मान माने गोबां गरमबो जायो जायनि जाउनाव टाउन सहरनि मानसिफोरा गावसोरनि न'फोराव ओफाय माने। बिब्दिनो ए सि फोरखौ बांसिन लगायनानै लायो आरोना नोंथां।
दायो खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां नोंथांङा खोनादोंना आंनि माथोखौ? अ दावरावथारलै नोंथां। दायो माने गाम गाम गामि ओनसोलनि बागै बुंनो थांबावोब्ला जोंहा गामि ओनसोलफोराव माने गोबां जेनेब्ला जोंङो अबावबा थांब्रबनांगौ जायोब्ला माने लामाफोरा एसे गाज्रिनि जाउनाव जोंहा एसे प्रब्लेम जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां दायो नोंथाङा आंनि बे बाथ्राफोरखौ बुंनायफोरखौ माबायदि मोन नोथां।
नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां हबेबा सैथो बाथ्राखौनो बुंलांबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ दानि नोंथाङा जे होनबावदोंमोन। टाउन सोहराव एबा गामियाव थानानै मोजां मोनो होननानै सोंदोंमोन ना नोंथां।
औ नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा माने टाउन एरियायाव थानो मोजांसिन मोनो। म
औ आं खोनन्थानो हागोन जुदि आं बुंगोन जेनेबा जोंहा आंथ' गामि ओनसोल। ओनसोलनिनो सासे सुबुं एबा मानसि आं गामि ओनसोलफोरावनो थानानै मोजां मोनो आं। जेनेबा नांगौ जायोबा टाउन सहरफोरावबो बिदिनो बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ लायनो थाङो। जेरै जोंहा आबाद मावनायाव आंथ' सासे आबादारि नालाय आं आबाद मावनानै मोजां मोनो आं। माइनि आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव आरो गुबुन बोथोरफोरावहाय आं गुबुन गुबुन आबादफोराव। मावनाय जायो जेरै बानलु फोर मावनाय बानलु आबाद आमावनाय जायो बेफोरनि थाखायनो आ नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ मुलिफोरखौ आं टाउन सहर फोरावहाय लायनाय जायो आरोना नों थां आं बेखौनो बुंगोन आं गामि ओनसोलफोरावनो थानो मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोंहा गा गामि ओनसोलफोराव जेबो दावराव दावसि गैया गारि मथरफोरनि दावराव दावसि गैया। जासे आरामै एबा सुख सान्थियै थानो हायो होननानै आं सानो दायो नोंथाङा। आंनो गामि ओनसोल एबा। टाउन सोहोरनि बागै नोंनि रावजों नों मिथिनाय बायदि सुंद'यै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नाम नो़ नोंथां।
औ हागोन नोंथां औ हागोन।
दे बिबदिबालाय नोंथां फोरमायनानै होलाय।
औ जेनेबा टाउन सहर माने आं गामि एरियानिखौ बुंनोसै नङा होनबा नोंथां। जेनेबा जों गामि एरियाखौ बुंङोब्ला जेनेबा। गामि एरियायाव ओरनो थानो मोजां नङा होनबा नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला गामि गामिनि बारहावा एबा बारहावाफ्रा मोजां जायो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा आरो जों गामियारियाव माने गामि एरियायाव थायोबा जों माखासे बाथ्राफोर। रावबो। एसे उसुबिदा होनना बुंनो हायो जेनेबा मानो होनोब्ला गामि एरियानि माने गासिनिबो। जायगायाव जेनेबा गामि एरियाायाव माने लामाफोरा मोजां जाया नङा होनबा नोंथां।
औ।
जों मान एसे जाब्रबथाय जाला बायोबा जेनेबा जोङो मेडिकेल एबा हस्पिटालफोराव लांनो थाखाय जेनेबा। जोङो लामाफोर ओ मोजां नङैनि जाउनाव जेनेबा जोङो एसे लांनो उसुबिदा जायो नङा होनबा। नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा आरो जों बुंनो हाबावदि माने गामि एरियायाव बांसिन एबा अखा हानायनि जाउनाव बा दै देरनायनि जाउनाव बांसिन माने दैबानाया जानो चान्स थायो नङाहोनबा नोंथां खोनादोना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ जेनेबा जायनि जाउनाव जेनेबा जों जेनेबा फरायसालिफ्राव थांनो एबा अबेबा सेन्टार एबा दखानफ्राव थांनो थाखाय जे जेनेबा लामा गैयिनि जाउनाव जेनेबा दैबाना जानायनि जाउनाव जेनेबा जोंङ थांनो एसे असुबिदा जायो नङाम मोनथां जेनेबा जों नांगौखिनिखौ जेनेबा जों मोननो हाया एबा मोनफुंजोबनो हाया नङा मोनथां
औ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा जों आं टाउन सहरखौ बुंबावला जेनेबा टाउन सहरावथ' माखासे बाथ्रायाव बुंनो थाङोबो। बा मुजां माखसे बुंनो थाङोबा गारजि मानो होनोबा गारजाखौ बुंग्रोब्ला जेनेबा अ थाउननि थाउन सहराव जेनेबा जोंनि बे गारि सालायनानै जेनेबा नांगौ खानिनि‌ जेनेबा गारिफ्रा बुरजा नालाय जेनेबा नांगौ खनिनि बांसि सिन जाबाय नालाय जेनेबा जोङो अ थाउन सहराव माने गोबां गारि मथर खारो आरो माखासे गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारबोनाय उखुन्दै एब गारिफोरनि ओमफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनि जाउनाव जेनेबा थाउन सहरनि बारहावाया एसे गाज्रि जायो नङा मोनथां औ आरो जों बुं आरो जों बुंनो हाबावोदि जेनेबा थाउन सहरनि मानसिफोरा जेनेबा सुबुंफोरा जेनेबा जोङो जोंनि माखासे गावसोरनि जानाय आदार एबा अ बाहायनाय जेनेबा मुवा बेसादफोरखौ जेनेबा गारनो जायगा गैयैनि जाउनाव जेनेबा जानला मानला मनला जायावनो गारला बायो नङा होनबा नोंथां जायनि जउनाव जों बे मा माखासे अ बाथ्रा एबा सेवनो रोङै बुस्थुफोरा जोंनि जेनेबा जानला मोनला थालाबायो एबा माखासे बुस्थुफ्रा सेवनानै एबा जायगायावनो मोनामलाबायो नङा होमबा नोंथां जायनि जाहनाव जों जेनेबा थाउन सहराव जेनेबा बार बारहावा एबा जों हां लानो थाखाय जेनेबा एसे उसुबिदा एबा माखासे बे अ बा हां जेनेबा अ गाज्रि एबा गेब्रेंनाय बारखौ जों हां लानायनि जाउनाव जेनेबा जों टाउन सहराव बेमार जानो एसे गोरलै जायो नङामा नोंथां
औ नंगौ थां
औ आरो जों थाउन सहाव माखासे मोजां बाथ्राखौ बुङोब्ला जेनेबा थाउन सहराव जेनेबा लामा सामा मोजां जायो एबा जों माबा मोनसे जाब्रबथाय जों अ जेनेबा गोब्राब जेनेबा लोमजायोब्ला जेनेबा अ थाब जेनेबा नांगौ समावनो हस्पिटाल एबा डक्टरनाव जों लामा सामा मोजांनि जाउनाव एबा गारि एभेलेबल अ थानायनि जाउनाव जों जेनेबा हस्पिटाल एबा डक्टरफोरनाव थांनो हायो नङामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां जेनेबा नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होनबा नोंथां अ नोंथां आंनि बुंनाय बाथ्राखौ बोरै मोनखोसो खोन्थादों नोंथां
औ नोंथां बुंनाय बुरा औ नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्राथ' गासैआबो सैथोआनो आरो ओ नोंनिफ्राय आं गोबां बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय एसेनोसै होमबालाय दा नोंथां
औ एबादि दोनथ'नाय जासिग नामा नोंथां